औ
औ नोंथाङा खोनादों।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा एसे मोजां नेटवरक गोनां जायगायाव था दलरैनो था। औ बे समाव नोंथांखौ लोगो मोननानै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बे आयदायानो जाहैबाय सुबुं अनजिमा। बांनायनि जाउनाव माखासे जेंनाफोर एबा सुबुं अनजिमा बांनायनि सुंद'यै जाउन एबा सुबुं अनजिमा बांनायनि एसे गुसुङै बिनि जाहोनफोरखौ ओ बिदिब्ला आङो आयदाखौ एसे बेखेवलांनोसै नोंथां।
औ बेखेवदो नोंथां।
थारैनो मुगाया जेसेबांखि गोजाम जालांदों एबा संसारनि बैसोआ संसारनि बैसोआ जेसेबांखि गोजाम जालांदों। एसेबांनो सुबुं अनजिमानि गोख्रैथियाबो बांलांगासिनो। एबा सुबुं अनजिमाया गोख्रैथिजों बांलांगासिनो दं।
औ थारैनो
थारैनो सुबुं अनजिमा बांनायनि मोननैसो जाहोन दङ जेरावनाखि थैनायनि हारा खमायनाय जोनोमनिख्रुइ थनायनि हारा जुदि बाङोब्ला खमायोब्ला
औ
बेवहाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोना रोखा नुजायो।
औ
बाखि थैनाया खमसिन जानानै जोनोमा बाङोब्ला बावहायबो सुबुं अनजिमानि बांनाया नुजाथियो। आरो बिदिनो जोंनि जिहेथु। सरकाराओ आयेनफोरखौ मानियालासिनो जोङो। सानैनि अनगायै बांसिन। सरखारारनि आयेनफोर बायदियै गुबुन गुबुन सरखारफोरनि आयेनफोर बायदियै। सानै गथ' खांनाय नङा होमबा?
औ औ थारैनो।
सानैनि बांसिन जुदि ओ नांला बंसा खांलांबाय थायोबा बेबो मोनसे सुबुं अनजिमा बावनायनि जाहोन नङा होमबा नोंथां।
औ
नोंथाङा खोनादों?
औ
औ
खोनादों।
थारैनो औ खोनादों थारैनो सुबुं अनजिमा बांनायनि बे मोननै जाउनखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायथिबाय थैनायनि हार आरो आ नांनायनिख्रुइ बांसिन गथ' खाङोब्ला
औ
बियो जाबाय मोननै सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनफोर नाथाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव दिनै मा मा जोंहा जेंना नुजाथिदों बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायबावनोसै जेरावनाखि औ जेरावनाखि जोंङो सुबुं अनजिमाया बाङोब्ला जोंना गिबियाव जानायनि आदारनि आंखालथिया जोंहा नुजागोन आदारनि आया जोंहा नुजागोन आरो आदारनि आंखालजों जोंङो गोबां दुखु जेंना भुगिनो गोनां जागोन
औ
आरो जोंहा बेखारनि जेंनाया बांगोन खामानिनि आंखालनि जेंनाया जोंहा बांगोन खामानिनि आंखालाव जोंङो जोंनि रांखान्थियाबो जोंना गोग्लैसिन नांगोन जुदि जोंङो बेखौ थि मथयै बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोंङो कन्ट्रलाव लाखिनो रोंङाबा आरो गिबियाव जाहैबाय जोंहा आबहावाया गिदे गुबुंले जालांगोन मानो होनबा जेसेबांना सुबुं अनजिमा बाङा मानो एसेबांानो एसेबाङैनो जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय आदारफोरा आदारफोरनि बाहायजानाय दाखोर दाला
औ
अ गेसाव गोफोन जेरै प्लास्टिक बायदिसिना बेफोरबायदि बाहायनाया बाङो आरो बेफोरबायदि बाहायनायखौ जोंङो जुदि कन्ट्रलाव लाखिनो रोंङाबा जोंनि आबहावाया गेब्रेंलाङो गुबुंले जालांङो जेरैहाय जानला मोनला गेसाव गोफोन मुवा जिरादफोरखौ लैथो लैथोमायाव गारहैनाय एबा प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला बाहायालासिनो जोंनि हा हाफ्राव दामोल खालामनानै दोननाय बिदियाव जोंनि हानि गुबुंले जालाङो आरो बिदिनो दैमा दैसायाव बेफोरबायदि दाखोर दालाफोरखौ गारोब्ला जोंहा बिदिनो सयेल सयेल एरिजन आरो बिदिनो गोबां जोंहा दैबानानि उसिफावनाय हा खुरखानाय गिसिखानाय बेफोरबायदि जेंनाया नुजायो बेफोर जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनायनिनो जाउन जेरावनाखि जोंहा आबहावा आबहावा गुबुंले जालांगोन
औ थारैनो
जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंनि जिहेथु ओ खामानि मावनाय दांनाय बेफोरनि सायावबो जोंहा गोबां जेंना नुजायो जेरावनाखि बांसिन मानसियानो द' दान खामानि मावनानै द' दान बेखारनि जेंना जोङो गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जेरावनाखि जों जाय गामि एरियाफोरनिफ्राय बिलंस जायो बिथांमोनखौ जोंङो अनलि सामार सिजोन फावल' जोंङो माइनि आबाद मावनाय नुयो एबा गुबुन गुबुन आबादल' मावनानै थानाय नुयो बिदिनो दानद'खौ बिसोरो खामानि गैयै बेखारनि जेंना बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि सायाव सुबुं अनजिमा बाङा बिनिख्रुइ गाज्रि हालोदसिनाव जानानै थाङो बेनो जाहैबाय दायो आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायबावनोसै सुबुं अनजिमाखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो हायो सुबुं अनजिमाखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय जाबाय आं नोंथांनो फोरमायखादों जोङो सरखारनि बिथोन बायदियै नांला बंसा गथ' थ' खांनो नाङा एबा सानैनि अनगायै बांसिन जेराव जोङो सरखारनिया बबे आयेनजों जोंनो फोरमायथिदों जों बिसिबांखौसो जोङो मानिनानै सोलिनांगोन
औ थारैनो नोंथां बेबादिनो ओ नोंथां होननाय बादिनो जेनेबा नोंथाङाथ' गिबियावनो फोरमायखाबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि गुबै जाहोना जाबाय थैनायनि हारा खमायनाय आरो बे सरखारनि आयेन बादियै सानै निफ्राय बांसिन गथ' खांनानै जेनेबा बेबायदिनो सु सुबुं अनजिमाया बांदों
दा बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोंनि आबहावायाबो गुबुंले जायो जेरै जों सुबुं माहारिया हां हंगारनायाव कार्बन डाइ अक्साइड गेस एंगारो आरो बेे कार्बन दाइ अक्साइड गेसखौ जोंना बिफां लाइफाङा सोबनानै लायो
नंगौ जोङो
मानसि
नोंथाङा खोना
औ
जानायाव बेबायदिनो अनजिमा बांनायनि जाहोनाव गोबां जेंना नुजादों जेराव जों अक्सिजेनखौबो गोग्गो मोननाया खमायलांदों आरो जों सुबुं अनजिमाया बांदों थानाय न'फोर गैया जादों बेखायनो जेराव जोंहा हाजो दंमोन हाजो हाला थानाय बा बिफां लाइफां थानाय जायगाफोरखौ जों दानस्रांनो गोनां जादों बेवहाय न' बां लुनानै थादों जायनि जाउनाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों बिफां लाइफांनि खमायनायनि जाव जाहोनाव ओ सुबुं अनजिमाया गाव थानो थाखाय बेबाय दिनो बिफां लाइफांफोरखौ एवस्रांदों दानस्रांदों हाग्रा बंग्रा एवस्रांदों बेनि थाखायनो जोंना बिफां लाइफाङा खमायदों जायनि जाहोनाव आरो मिथिंगायारि खैफोदाबो नुजादों बिफां लाइफां
थारैनो
आरो जोंनो बिफां लाइफाङा हां लानायाव बाहायनाय अक्सिजेन गेसखौ होयो जोंनो बेबो जोंनिखौ जोङो खम मोनदों बे अक्सिजेन गेसखौबो जायनि जाहोनाव सुबुङा गोबां बेमार आजारफोरावबो भुगिनांनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो
दों थारैनो बे बे समाव आङो नोंथांखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन नोंथाङा फोरमायबाय माखासे जिहेतु अनजिमा बांनायनि जाउनाव जोंनि माखासे खालि जायगाफोराबो जोंना जेरावनाखि बिफां लाइफां दं बेफोरखौबो दानस्रांनो गोनां जायो बे मोनसे साननो गोनां खोथा नंगौ थारैनो नोंथाङा नोंथांखौ आं बे समाव बुंनो खावलायदों ओ गोदोनि आरो दानि ओ बेसेबांबा गोलाव समसिमहालागै सुबुं अनजिमानि बांनायनि बाङैनि सिगाङाव एबा गोदोनि आबहावानि सायाव आरो दानि आबहावानि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुं। सुबुं अनजिमानि बांनाय एबा खम
औ बे गोदोहाय सुबुं अनजिमाया जोंना बांद्राय गैयामोन माने जायनि जाउनाव जोंनि आबहावायाबो गोगोआव गोगगो थासारियाव मोनोमोन बेबादिनो जोङो सुबुं गोदोनि आरो दानि सुबुं अनजिमानि गेजेराव गोबां फाराग नुनो मोनो गोदो सुबुंनि अनजिमाया खममोन। जायनि जाहोनाव जोङो खामानि साख्रि बाख्रिफोरखौबो माने फोसावनो मोनोमोन थांना थानो थाखायबो आ आदारनिबो फाराग जेनेबा गोनां। थि आदार थांना थानो थाखायथ' आदारनि गोनांथि नाथाय बे आदारफोरखौबो जों माने मोनोमोन माने थो
नंगौ
जासै मानोना सुबुं अनजिमाया खममोन जों जानांगौ जोंङो मोनो मोन बेबायदिनो फिथाइ सामथाय
बिफां थासोनायखाय जाहैबाय सुबुं अनजिमाया बांबाय बेनिखायनो जों आथिखालाव जानाय आ दारनिबो एसे माने ओ खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दानि आथिखालनि मुगायाव बुंबाथ' दा जोंनि भुमाव। जोंनि बुहुमावनो बांसिन सुबुं अजिमा थानाय थानायनि गेजेराव नैथि। खोन्दोआव जोंनि बे भारत हादरानो जोंनि नैथि बांसिन सुबुं अनजिमा। थानायाव गोग्लैदो होननानै जों मिथिनो मोनो।
औ। नंगौ नंगौ थारैनो बे समाव जोंनि ओ हादरा नैथि जायगा आवग्रिनानै दं सुबुं अनजिमा। हारनि मादाव बिदिनो जोङो सेथियाव मोनो जोङो चाइनाखौ मोनो। चाइना हादरा एबा चिन हादोरा। सेथि मासि आवग्रिनानै दं सुबुं अनजिमा बांनायनि जायगायाव।
औ दे बिदिब्ला नोंथां ओ समनि आंखालाव जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि सायाव गुवारै सावरायनो हायाखैब्लाबो जोङो खम समनि गेजेराव माखासे गोनांथि खोथाफोर खौ सावरायबाय उननि समाव लोगो मोनगोन नोंथां गोजोन्थों।